औ खोनादों नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ आं मोजाङैनो दङ' नोंथां।नोंथाङालाय माबोरै दङ'?
आंबो नोंथां। औ आं माबा मोनसे
ओं सावराय जागोन।
बिदिबा दा बैसागु बर' सावरायसै दा नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिनो जों सैथो दाननि जायो आरो नोंथां। बैसागु मोन्नैआव बाहागो खालामनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां।
नंगौ बेखौ जोङो सानसे आग